गोजानमोन गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
औ नोंथां नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ
बे आयदायानो जाबाय फिथाइ सामथाइ होनबा नोंथां बे आयदानि सायाव नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होदो
औ औ ओ फिथाइ सामथाइ बेबायादिनो फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि जायगायावनो एबा जोंनि गामि ओनसो लावनो नुबाय थानाय जों जायखौ ओ हमनानै ला जों दा गोजा माबा गोलोम बोथोर एबा जोङो गोलोम बोथोर जायखौ होननानै बुङो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ ओरैनो
बेबायदिनो थाइजौ खान्थाल लिस लिसु बेबायादिनो जोबोर फिथाइ सामथायाइ नुनाय जायो नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबादिनो फिथाइ सामथाइ होनोब्लाथ' जोङो जोबोर फिथाइ सामथाइ दं जायखौ जोङो ओ गोसोआवबो लाखिजोबनो हा आरो बुंफोरजोबनोबो हाया नङा होमब्ला।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
ओ बेबादिनो जोङो हमनानै ला थाइजौ फिथाइ जोङो थाइजौ फिथाइखौ बेबायदिनो गोलोम बोथोर समाव मोननाय जायो बा जानाय जायो आरोना होनदों।
आ
औ बेबायदिनो गोलोम बोथोरनि समाव जोङो थाइजौ फिथाइ लिसु फिथाइ बेबादिनो खान्थाल फिथाइ बेफोरखौ जानानै जोङो गावनि देहा एबा गोसोखौ थाजिम लाखिनो हायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां। दानि
बेबादिनो जोङो जोङो हमनानै ला बैग्रि फिथाइ जोङो बैग्रि फिथाइ फिथाइखौथ' जोङो गोजां बोथोराव मोननाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेबायाददिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावल' नङा ओ टाउन ओनसोल बेफोरबायदि टाउन ओनसोलजों लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो जोङो दानि जुगाव जोङो बैग्रि आबादफददड मावनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ बे बैग्रि आबाद मावनाय एबा बैग्रि बागान बानायनाय। जायखौ जोङो ओ बे फिथाइ सामथायाइबा जोङो बैग्रि फिथाइनि आबाद एबा बागान बानायनायखौ जोङो जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोबाङैनो नुनो मोननाय जालांबाय नङा होमब्ला नोंथां।
नंगौ नोंथा नंगौ।
औ बेबायदिनो ओ जोङो ओ बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ ओ बेबायदिनो फिथाइ सामथाय हमनानै ला बेबायादि बग्रि बैग्रि बागान बानायनानै बेबायदिनो जोंनि जिउ खुंनाय राहा लामाखौ जोङो जिउ खुंनाय राहा लामाखौ जोङो बे बैग्रि बागानखौनो हमनानै लाजायो आरोना नोंथां। जोंनि बेबायाददिनो गामि ओनसोलाव जोङो बैग्रि बागान एबा जायखिजाया फिथाइ सामथाइनि आबाद बादेबा बागान मावनानै जोङो जिउखौ खुंलांनोबो हायो आरो ना नोंथां।
बेबादि औ बेबादिनो जोबोर फिथाइ सामथाइ दं जायखौ जोङो बुंजोबनो हाया एबा जोङो गोसोआव लाखिजोबनो हाया नङा होमब्ला नोंथां।
जोङो औ औ जोङो फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जोंथ' गोबाङैनो ओरैनो जाबाय थानाय आरो गोबाव गोबाव समै जानाय बे बेफोर बायदि जोबोर फिथाइ दं जाय जायखौ जोङो गोजां बोथोर समाव बे बायदिनो बैग्रि फिथाइ मोननाय जायो बेबादिनो गुबुन गुबुन फिथाइ मोननाय जायो। समाव जोंनि गोलोम बोथोर समाव एबा गोलोम बोथोर समाव जोङो ओइ खा खान्थाल फिथाइ थाइजौ फिथाइ बे बायदिनो लिसु फिथाइ ओ बेजों लोगोसे लिथुकु फिथाइ बेफोर बायदि जोबोर फिथाइ मोननाय जायो आरो नोंथां। औ जायखौ जोङो ओ गरम बोथोर एबा जोङो गोलोमनाय बोथोराव जोङो खामानि मावनाय बेफोर बायदि समफोराव जोङो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै जोङो देहाफोरखौ थाजिमै लाायखायनायो नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
बे बायदिनो जोङो फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोबथ' जोङो गोबां फिथाइखौनो जोङो बे बायदि ओ आबाद एबा फिथाइनि आबाद एबा फिथाइनि बागान। जाय जायखौ जोङो ओ दुब्लि फोथार एबा गिदिर गिदिर जायगायाव फुला जायगायाव जोङो जायखौ गायनाय जायो आरोना।
नंगौ नोंथां।
बेखौनो जोङो ओ बुरजा बुरजा बिफां एबा गोबां अनजिमानि ओ फिथाइनि बिफां जेरै हमनानै ला बैग्रि बिफांखौ जोबोर गोबां बिबांनि एबा बुरजा अनजिमानि बिफां खौ गायनानै जोङो बेबायदिनो जोथोन लानानै बेबायदिनो बागान बानायनानै जोङो फिथाइ सामथाइ मोननो हायो अब्ला जों फिथाइ सामथाइफोरखौ ओ दखान एबा गला बेबादिनो ओ बाजारफोराव फाननानै जोङो फैसा रां खामायनो हायो आरोना नोंथां। जायखौ औ जायखौ जोङो ओ न' न'खर सालायनायावबो बे रांफोरखौ ओ जोङो बाहायनो हायो आरोना नोंथां। औ नोंथां ओ नोंथाङा एसे ओ फिथाइ सामथाइनि बागै जेसेबांखि हायो बेफोरखौ बुंफोरनाहोदो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारनो नोंथाङा दानि बयसो बुंलांनाय बायदिहाय जों फिथाइ सामथाइजोंबो फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनानैबो जोङो जिउखुं राहा खौ लानो हायो नङा होनब्ला नोंथां बे जिउ खुं राहा लानो होनब्ला जोङो बे फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनानैबो हायो। जेरैहाय जोङो बे फिथाइ सामथायाइ बैग्रिनि ओ बैग्रिनि आबाद मावनानै बैग्रिनि बागान बानायनानै बेनिफ्राय ओ जोङो बिदिहाय लाबावनो हायो कमला बागान कमलानि आबाद मावनानै बिदिहाय बे रोखोमै आरो बिनिफ्राय जोङो लाबावनो हायो आपेल आगान बाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव आपेल आगान आ आपेल बागान मावनानै। बेहाय जोङो जिउ खुंग्रा हाखो बेजोंबो लानो हायो नङा होनबा नों थां बिदि जों बैग्रि बै ग्रि बागान मावनो होनोब्ला जोङो जेरै दानि जुगावथ' जोङो जोंनि ओनसोलफोरावबो गामि ओनसोलफोरावबो दानि जुगाव बैग्रिफोरखौ बागान बायदि खालामनो हमबाय बागानफोरबायदि। उन्दै ओ जोङो गिबिसिनाव ओ बैग्रिनि बैग्रि बिफांखौ गायनो होनोब्ला जों बै ग्रिखौ ओ बाजारफोरनिफ्राय गलाफोरनिफ्राय लाना फैनानै- जों बैग्रि दंफां फिसा फुलिखौ लाबोनानै! जेराव नातसारिफोरनिफ्राय लाबोनानै! बिदिहाय जोङो गायफिननानै लानदां फोथाराव हालेवना लानानै एबा- ओ हाग्राफोरखौ एवस्रांना लानानै मोजाङै गायनांगौ गोनां जायो। गायनानै जोङो बेखौ मोजाङै जोथोन लानानै फेदेरनानैखौ लानो बोसोरसेयावनो दानि जुगाव बैग्रि बिलाथि बैग्रि जायखौ दङ, बियो बोसोरसेयावनो थायनाय जायो नङा होनबा नोंथां? बे बोसोरसेयाव थायनायखौनो बेदि बोग्रिखौ जोङो फेदेरनानै बोसोरसेयावनो फिथाइ लानानै बेखौ जोङो बाजारफोराव बा गलाफोराव बहाबा फान्थिंनो लांनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां? बे बाजाराव लांनाय जायोब्ला बेजोंबो जोङो! न'खरखौ सोलिलांनो हायो बिदिन फिथाइ-सामथायाइ आरो गुबुन-गुबुन दं बिदिहाय। थाइजौ, खान्थाल। था-थालिर बेबायदि गासैबो फिथाइ-सामथायाइ बुङोब्लाथ' गासैबो जों फिथाइ-सामथायखौ खौ बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होनब्ला नोंथां? फिथाइ-सामथाइ आ गो औ फिथाइ-सामथाया गोबां रोखोमनि थायो गोबां उम गोजां बोथोर मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर बिदिहाय गोबां बोथोरावनो फिथाइ-सामथाइ। बेया बे जालाय बे जालाय बिदिहाय गोबां खोम गोबां रोखोमनि थायो नङा होनब्ला नोंथां? थालिर थालिर होनोब्ला जोङो थालिरखौथ' जोङो बिदिहाय मे गोम बोथो जिथु गोलोम बिदिहाय जेबो बिसोरहा मोनसे। थिखानाय माबा थिखानाय बोथोर थाया। ओ बिसोरथ' गावबो देरबाय गिदिर जाबाय। बिदिजोंनो थाइनो हमबाय फिथाइ थायनानै जोङो उम फाललिफोरखौ न'आव ओ रानाय समाव रायोब्ला जोङो दाना। फाइ बेनिफ्राय जों थालिरफोरा मोननो हम फिरखौ जोङो फोमोनना दोनबाय बेनि उनाव जोङो गलाफोरावबो फानहैनो हाबाय न'फोरावबो जानो हाबाय। बिदिहाय जों देहाफोरखौ थाजिम फिथाइ-सामथाइदो लाखि खिनो हायो दाथ' गोलोम बोथोर दा गोलोम बोथोरावथ'! जों थाइजौ खान्थाल मोननाय जायो गोलोम बोथोरावथ' थाइजौ खान्थाल होनोब्ला! थ' खान्थाला गरम, गोलोम बोथोर थेवब्लबो गरम बोथोरावसो बेखौ मोननाय जायो जों खान्थाल फिथाइखौ, खान्थाल फिथाइखौ थेवलाय जों औ खान्थाल फिथाइ नुबा खान्थाला, बेयावनो फुलिखो उम गायग्रोबाय गायनानै बेखौ फेदेरबायस, एसे गोबावै एबा थाम ब्रै बोसोरनि उनाव बियो फिथाइया थागोन, गोबावनि एसे देरखानायनि उनाव। बे फिथाया देरनायनि उनाव औ। बे फिथाया देरोब्ला बेखौ जोङो खानानै खान्थालखौ- आ एसे फिथाइ थायनानै गिदिर जायोब्ला बेखौ खाहोनानै जों बेखौ गोथाङै जाजायो गोमोन बो खोन्दो आंहा बे खान्थाल फिथाइ खाल फिथाया रायोब्लाा बेखौ जोङो खान्थाल मोदोमखौल' जाया बेनि बेगरखौबो जानाय जायो नङा होमब्ला नोंथां बे बेगरफोरखौबो जोङो फोराननानै ओंखो ओंख्रियावबो बाहायनो हायो नङा होनब्ला नोंथां बे खान्थाल फिथाइनि बेगरखौ ओंख्रि महरैबो बाहायनानै जों मोनजानो हायो बिदि जों थाइजौ होनब्लाथ' गोखै गोदै बिदि रोखोमनि थायो थाइजौआ गोखैबो थायो गोदैबो थायो आरो बे बेयाव बिख्लो थायो बिख्लो जायखौ जों फोराननानैबो आरो जाबावनो हायो बिदिहाय नोंथां औ नोथां बिदिहाय जों थाइजौखो फोम फास्स्टावनो बिबार खिलिबाय खिलिनानै थाइजौआथ बिबार खिलिबाय खिलिनानै फिथाइ थायबाय राबाय देरबाय बिदिहायनो गाव गावनो बिफां दंफां सायावनो बेयो मोनहोयो नङा होमबा नोंथां मोनो मोननानै जों मोनब्ला हानो औ नोंथां मोन मोनबाय मोनबाथ जोङो जानो थाखाय हानाय नङा होनब्ला नोंथां? बे हानोब्ला जों हाननानै बेखौ जों जानाय जायो बे गोखै गोदै बिदिहाय जों खाजि महरैबो हानानै लानानै जानाय जायो नङा होनबा नोंथां? बिदिनो फिथाइ सामथायाइखौ बिदिहाय जों गोबां रोखोमनि मोनाय जोंथ नोंथां समथ जायाखै नङा जाबायानो नोंथां ओ जोंथ फिथाइ सामथाइनि बागै सावरायनायाव ओ समाव बिदिहाय एसांग्राब फिथाइ सामथाइनि बागै गासैबो फिथाइ सामथाइखौ लाफानानै रायज्लायजोब जोबनो हाया नङा होनब्ला नोंथां?
औ थारैनो नंगौ नोंथां
जोंना समा समा थिखा सम‌ होखानाय दं बेखिनियाव जों जिखिनि हायो बेखौ जोङो सानै जों सावरायलायबाय बेखिनि सावरायलायनायाव नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बेखिनि सम होबाय
औ नोंथांनिसिमबो ओ साबायखर बावनो थाखबाय नोंथां गोजोन्थों
गोजोन्थों नोंथां